खोनादों खोनादोंना नोंथां?
थां ओमफ्राय नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ?
ओरैनो
औ आंबो ओरैनो दंथ'यो नै नोंथां। अब्ला जोङो दिनैनो सावरायनो गोनांखौ दानाय लुनाय बेफोरखौनो लानोसै नामा?
औ औ।
जायो ना नोंथां?
जायो जायो।
औ अब्ला गिबि गिबियावनो जोङो दानाय लुनानै दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' जि जोम बायदिखौनो मिथियोना नोंथां?
औ ओ ओ ओं।
औ औ औ नोंथां माने आङो एदसे माने दानाय लुनाय माने दानाय लुनाय माने बेफोरो मानिफ्राय फैयो बेखौ इसे मिथिनो लुबैदों आरना। जेनबा दानाय लुनाय बियो मानिफ्राय फैयो जेनबा औ।
औ जागोन दे आङो माने एसे गोलावैनो बुंलांसै ओमफाय नोङो दाहाय नोंनि मोनदांथिखौ बुंदो। जागोन दा? ओं माने आं बे बर' हारिनि दानाय लुनायनि बागैनो बुंसै।
औ दे होन दे।
जोंनि बर' हारिना माने गोदोहाय माने बे इन्दि फिथाइ बे मा इ-इन्दि फिथाइखौनो माने खुन्दुं बानायोमोन आरो इन्दि फिथाइ फाय बे एम्फौ फिथोब बेफोरजों माने खुन्दुं बानाय बेफोर ओमफाय बेफोरजोंनो माने इस सान सोंनानै माने जि दायोमोन ओमफाय गोदोनि दिनाथ' दा गैलिया ओमफाय दा दा गोदान जुगानिखौ खनथानसै आं गोदान जुगनिया माने जाय माने खुन्दुंफोरखौ बायनानै लायो बायना लायनानै माने सोङो न'आव सोंनानै ओमफाय बिदिनो बायदि आगर बिदिनो आगर एरखानायफोरखौ नुनानै सोरबा सोलोंनानै लाबोयो सोलोंनायफोरखौ बिदिनो आरामनो नायनानै एरो बिदिनो बर' सिख्लाफ्रा बिदिनो दानाय लुनायखौ सोरबा दाबो ए दाबो एसे गोसो गुदुङानो दंसाबो सोरबा सोरबा बांसिनानो गैलाय बारु गैनाया एसे खम ओमबेब जायफोर दाग्रा बिसोर दाग्राखौ ने बेलेग हारिनि जिफोरखौ बांसिन दानाय नुनो मोन एसे माने बिदिनो बेलेग गुबुन जाथिनि जि दानायफोरखौ बांसिन दा दानाय नुनो मोनसै आरो बेनिफ्राय माने फैसा थाखाफ्रा बांसिनो मोनो नालाय बेयामा सेलफ्रा बांसिन जायो बायनाय लाबोनाय बिदिनो बेलेग हाद बे अरुणाचलफोरनिया सिफोरखौ माने आसामाव बांसिन दायो माने जे जोंनि बे हाजो एरिया जायगाफ्राव हादान जायगाफ्राव बिदिनो जोंनि बे जोंनि बे हायेन ओनसोलाव माने बांसिनानो नुनो मोननायखौ होनदों आरो जोंनि माने बांसिनानो खुन्दुंखौ लाबोसिगोन लाबोनानै माने सोंसिगोन सोंनानै ओमफाय इदिनो गावसनि बे गुबुन हारिफोरनि आब गरफोरखौ माने एसे लाबोनानै माने बेयावनो एरसिगोन आरो ओमफाय जोंनि बर'फोरनि आगरबो दङ बिदिनो बर' सिख्लाफ्रा दाबो सोरबा सोरबा गोदोनि गोदौ गोदोनि सिख्लाफ्रा दाबो माने एरो दाबो माने मारो बांसिनानो एरला माने दाना बिदिनो दानाय लुनायफोरखौ माने बावगारलांनो हमबाय बिदिनो बायो मायो इदिनो पारटफोरनि खमा जाडो दख'नाफोरखौ गानो जोमग्रा बायदिसिना दामि दामि माने मेसिनजों सुनाय बायदिफोर ग माने गाननाय नुनो मोनसै आरो माने दानि जोंनि बर' सिख्लाफ्रा माने बांसिनानो दानाय लुनायफोरखौ बारा रोङा आरो जानाया माने एसे खम जालांबाय बांसि नां माने दानाय लुनायखौ माने गोसो होला माने बेफोरखौ गोदोनिफ्रानो माने बारा फोरोंबोआसै नामा सान आं ओमफे गोदोनि जा माखासे दंमोन बिसोरो माने गावसोरल' दालां माय दानानै माने एसे उनफोरनिखौ बारा सानासै आरो बिसोर दा गाव गावनि हारि मुखौ गारनानै माने लंपेन्ट बायदिसिनाखौ गानो नुनोमोनसै इदिनो गाव गावनि दड्रेसफोरखौ गारनानै जेनेबा लंपेन्टफोर सुइजार बायदि बेफोरखौ माने न'आव थानायफ्राव गानलाबायनाय नुनो मोनसै आरो इदिनो अबाफोर थांबाबो माने दख'नाफोर खौ गाननो लाजिनाय मोनसै इदिनो बेलेग जायगाफोरनि मानसि बेलेग जायगाफ्राव थाङोबा जोङो टाउनफ्राव माबाफ्राव थाङोबा जोङो माने बांसिनानो दख'ना गानना थांनो लाजियो बिदिनो दानाय लुनायफ्रानो खम जाला बाय नालाय जोंनिया औ बिनि थाखायनो माने बांसिनानो माने बिदिनो बेलेग जायगानि ड्रेसफोरखौ गाननाय थानाय नुनो मोनो आरो नोंथाङाबो एसे होन्दो दे
अब्ला नोंथां
अ दानाय लुनाय होननानै बुंब्लाथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय होनजायो
उम
मानो होनोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो माने दख'ना दानाय गामसा दानाय बेफोरो गोदोनिफ्रायनो सोलिनाय ओ बेफोरखौ दानो थाखाय बिदिनो गावारि बानायनाय आगजुफोर नांगौ जायो जेरै मा होनो दख'ना दानो थाखाय जोङो आगजुफोर माखासे दंफांनि आगजुफोर नांगौ जायो।
आरो बिदिनो गामसाफोर दानायावबो बेखौनो नांगौ जायो। बि जों बांसिनानो इ न्दि एम्फौ इन्दि एम्फौनिफ्राय जोङो गोबां बि गोबां माने गोबां रोखोमनि जिफोर मोननो हायो। बिनि थाखाय जोङो गिबियावनो इन्दि एम्फौखौ माने फिसिग्रोनांगौ जायो आरोना? बायदिसि ना दानो थाखाय। देरदोखोन देरबो फिसियो। बिसोरनो आदार होनानै इन्दि बिलाइ आदार होनानै बिसोरखौ फिसियो आरो बिदिनो बिसोर माने जेब्ला गिदिर समसिम जाहोयो गिदिर समसिम जानायाव बिसोरखौ फिसिनानै माने बिसोरनिफ्राय मोननाय खुन्दुं बायदिखौ माने दिरुं दिरुं माबा दिरुं मोन नायाव बाहायो बेनि एम गोबाङैनो बेफोरनिफ्राय मोननाय खुन्दुंखौनो माने ओ जों जों सुबुं माहारिया माने मा होनो दुरुं दुरुं जायखौ जि दानायाव बाहायो
आरो बिदिनो दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' बायदि बायदि आरोना बे दानाय लुनायाव गोलैजोबो। औ।
उम।
अब्ला नोंथांनाव आङो मोनसे जे सोंथि सोंनो आरोना माने ओ जोंथ' दानाय लुनाय होनदों नालाय दानाय लुनाया माने मोनसे माने मोनसे गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय। अब्ला माने
औ औ।
मा माने मा मा जुनारनि फ्राय जोङो बिदिनो खुन्दुं खुन्दुंफोरखौ मोननो हायो आरो ना? नोंथांनाव माने एसे मिथिनो लुबैदों आं।
ओ बिदिनो खुन्दुंफ्रा माने ओ ओ बिदिनो खुन्दुंफ्रा माने बांसिन से नाम्बराव मानाय बे इन्दि एम्फौनिफ्राय बियो माने फिथोब लुनाय बेनिफ्राय माने बेखौ बेजेखौ माने ओ खुन्दुं बानायनाय बानायो आरो माने जों बै बिजिरनानै माने खुन्दुं निसो बानाय बे माने गुफुर कालारनि खुन्दुं जायो माने बे जे म बेजे मडेलनि ए मोनसेया जाबाय बे इन्दि फिथाइजोंबो माने जायो आरोना इन्दि फिथाइजोंबो मोनसे थिखुनु जायो बे गोदोनि आबै आबौमोनानो खोन्थानो मोनदों आरोना इन्दि फिथाइखौ माने बिसोरो माने जिरनानै माने अखल खलथाखौल माने बिसोरो खुन्दुं बानायोमोन आरो गोदो जोंनिया आब बेयाव उम खानानाय बुंदों आरो खोनथादों आरो आंनो।
औ आरोबाव मा मा जुनारफोरनिफ्राय बिदिनो मोननो हाबावो खुन्दुंफोरखौ?
बिदिनो जिब जुनारफोर दंङ बिदिनो मोसौफोरनिफ्राय बानायो।
औ।
उम उम। बिदिनो मोसाफोर मुफुर बेफोरनिफ्रायनो।
औ औ औ।
उम उम बाय बायदिसिना द्रेसफोरखौ माने बेफोरबायदि दामनाय देनायफ्रावबो बे मोसौ बिगुरफोरखौ माबाफोरखौ बाहायो।
औ औ औ। बिदिनो जोंङो बोरमा मेन्दाफोरनिफ्रायबो खोमोनफोरनिफ्रायबो जोङो मोनोना? खुन्दुंफोरखौ मुफुरफोरनिफ्रायबो माने बिगुरफोरखौबो जों दानाय जि जोमफ्राव बाहायनो
उम उम बोरमा मेदानि बिगुरा खोमोना।
औ औ ।
उम। उम उम नोंथांमोन जों दानाय लुनायफ्रा दंना गैया? एसे दानि सिख्लाफोर नोंसिनिथिंजाय सिख्लाफोरनि दानाय लुनाय
दानाय लुनाया माने जि खमानो होनजायो मानो होनब्ला माने गोदो समावथ बिराद दायोमोन ना आ समाव जि जो दानाय बिदिनो खुन्दुं थुननाय। दखना खुन्दुं । ए। बिदिनो ।
होननानै बुंदो जोंनिथिं। नोंथांनिथिं माबायदि सोलियो दानाय लुनाय माने बर' आइ थायोना एसे माने आबै आबौ मोननि। दानि आइजोफोरा ओं।
गोदोनिखौ नायबा दा हाला माने गोदोनि गोदोनि आइजोफ्रा जिबायदि दायोमोन माने दानि बर' सिख्लाफ्रा माने बिदि दानो हाया माने दानो रोंङा माने गोदोनिया गोदोनि जिया बायदि आगर एरोमोन। जि आगरखौ दा माने रोंङा बिसोरो बांसिनानो रोंङा आगरखौ एरनो। दा गोदोनिफ्रा माने बांसिन आगरफोर एरोमोन बांसिनानो। आरनाइफोर फोराथ' आरनाइफोरखौ बायनाय बायनायसो नुयोमोन आं न'फ्राव माने बिराद ओ खमानो नुखायानो नुलानो दाना सो न'फ्राव बिदिनो सोंनाय मानाय नोंगौ उम माने आरनाय फोर सोंदोंना गामसासो सोंदोंना खोनालानो माने बांसिनानो बायनाय बिदिनो बायै बायैनो माने रोंला आरो जोंङो।
औ औ नोंथां‌ औ।
उम।
अब्ला नोंथांनाव मोनसे गुसुं कुइसन सोंनो लुबैदों माने ओ जेनेबा जोंङो आर'नाइ बिदिनो आरनाइ आरो ओ दखनाफ्राव माने मा मा रोखोमनि आगर आगर एरो दानाय लुनायाव?
ओ ओं बिदिनो हाजो आगर औ दे दे। आरो इदिनो हाजो आगरफोर एरो हाजो इदिनो गोजौ गाहाय बेफोरबो सावगारिखौ माने आ माबाजों खुन्दुंजों एरनानै बेरखांहोयो आरो आरनाय फ्राव ओंओं दे होमबा नोंथां जाथसिगोन ना ओ दे दे दे दे ओं दे